हेलौ।
हेलौ।
औ खुलुमबाय नोंथांनिसिम। हेलौ।
औ खोनादोंना?
औ खोनादों दे।
अह मा खालाम
अ आं जिरायनानै दंथयो नोंथां ओरैनो। औ खोनादोंना?
आंङो जिरायनानै दङ होनदो ओरैनो। औ दे।
अह अह।
अ नोंथां आंङो हो
खोनायाखै आं मा होनदों औ जा जाथवाखै दे नोंथां।
ओंखामफोर अ औ औ। दे होमबा जों गिबि आयदायाव फैनोसै नामा नोंथां
औ औ फैजागोन दे।
अ अ
औ औ दे फै।
औ मानि सायाव सावरायनो सानदों नोंथां?
आंनि सावरायनो साननायानो जाहैबाय नोंथां ओह जोंनि बे जानाय लोंनाय नि सोन्दै सावरायनो सानदों आं जे ओ सबाय जों सामु खौ जोंङो माबोरै ओ संनाय जायो आरो माबोरै जानाय जायो बे खौ एसे नोंथांनिफ्राय मोन थथिनो लुबैदों आं नोंथाङा एसे फोरमायनानै होजागोन ना?
औ औ होजागोन नोंथां फोरमायजागोन सबायजों साम होनोब्ला
औ औ खोनादों दे खाबुं
औ माने जोंनि ओनसोलाव आं जोंनि ओनसोलाव संनायखौनो बुंनो नोंङा होमबा नों
औ औ औ दे जागोन दे
माने जोंनि ओनसोलाव सामुजों सबायजों माबोरै संङो होनब्लाथाय ओ बे बेबायदिनो गिबियावनो सामुखौ ननि फुख्रि नङाबा दैमा बे बेफोरबायदियाव खननानै लाबोग्रोबाय औ खननानै ला लाबोनानै बिखौ सोमनानै दोनबाय दैयाव दसे बेफोरबायदिनो सोमनानै दोननानै आरो बिखौ खेब से हुनानै लाग्रोबाय आरो ना बेयाव माने गोबां मैला था यो नङा होमबा नों
औ औ औ नंगौ
बेनि थाखाय बिखौ माने हुनानै लाग्रोबाय हुनानै लानानै आरो बेखौ खेबसे सोमनानै दोनबावबाय आरो माने बिनि मैलाखौ खेबसे हुस्रोनानै आरो फिन खेबसे बेखौ सोमनानै दोनबावो। बेफोरबायदिनो सोमना दोननानै बेखौ बिदिनो सोमना दोननानै बिनि जि दाखोन दा खोन होनोना बे दाखोनखौ गारनानै लाग्रोबाय आरो बे दाखोनखौ बिदिनो गारनानै लाग्रोनानै आरो बिनि जा उननि बाहागो बे उननि बाहागोखौ माने हास' हास' गारबाय आरो मानो होनोब्ला जों बे उननि बाहागोखौ गाराबा माने जानायाव इसे खस्थ जायो आरो माने फो फैया सोबबाथाय माने फैया आरो बेनि थाखायनो बे उननि बाहागोखौ बेफोरबायदिनो गारनानै लायो आरो। बेफोरबायदिनो आरो बि खौ बिदिनो जोङो सोमनानै दोनना आरो बिखौ फिन हुफिनबावो आरो ना मानो होनबा बेयाव गोबां मै ला थायोना बेनि थाखायनो बेखौ साफा जाहोनो थाखाय ओ बिदिनो खेबनै खेबथाम हुनाय जायो आरो नों थां बेफोरबायदिनो बेखौ आरो खेबसे बेफोरबायदिनो बिनि ओ दाखोन आरो बिनि उननि बाहागोखो खौ गारनानै आरो खेबसे बिखौ गोखखैजों कारजि एबा खामरेंगा होनो ना बेजों हुयो आरो ना माने गोखैजों हुबा बेनि मैलाफोरा खारगोन ना बेनि थाखायनो माने बिखौ हुबाय गोबाव समसिम हुबाय हुनानै जेब्ला बिनि मैलाफोरा स्र' जाबाय अब्लाथाय बिखौ माने जोङो संनो हासिगोन आरो ओमफाय बेफोरबायदिनो जों गिबियावनो सामुजों सबाय संनो थाखाय सबायखौबो जों बेफोरबायदिनो ओ न'नि सबाय बा बाजारनिफ्राय बायनानै मोननाय सबाय बेखौ लाबाय लानानै बेफोरबायदिनो बिखौबो सुनानै लानानै गिबियाव बेखौ रुनानै दोनग्रोबाय माने बिबो थाब रुया नालाय बि खौबो माने बेफोरबायदिनो रुग्रोबाय द से रुनानै आरो बेहाय खारै होनानै होबाय दैजों रुनानै बे बेखौ खारै होना होयो आरो उनाव बेफोरबायदिनो औ आरो बेखौ माने खेबसे नायबावबाय आरो गेब्लेगोना गेब्लेयाखै बेखौ नाय गेब्लेयै बायदि मोनबाथाय खारैखौ होनानै होबावो आरो बेफोरबायदिनो जेब्ला बियो रुनाया जायो अब्लाथाय जोङो सामखौ एवफ्रामबाय आरो सामखौ बिदिनो एवफ्रामबाय मोजां एवफ्रामबाय सामनि एवनाया जाबाथाय माने सामआ एसे बेरनाय रखम जायो आरो धुुब धुुब दाब दाब बेफोरबायदि बेरो आरो सामआ औ बेफोरबायदि बेरबाथाय माने जोंनि एवफ्रामनाया जाबाय आरो बेफोरबायदि जाबाथाय बेहाय नां मस्ल मस्ला मस्लिखौ जोङो होजोब्बाय नांगौ जि जि नांगौ जि जि होयो बेफोरबायदिनो होजोबबाय होजोबनानै आरो बै जों रुनानै दोन्दोंमोन दि साम माबाखौ सबायखौ बे सबायखौ बेयाव माने होनानै होबाय आरो होनानै होनानै बेफोरबायदिनो गोबाव सम गोदौहोबाय खोबना दोननानै माने बेखौ गोबाव सम गोदौहोबाय ग्लब बेफोरबायदिनो गोदौ होनानै दाथ दोंब्ला जों बेफोरबायदियाव खांनानै खांनो हासिगोन आरो बेफोरबायदिहाय सङो माने जोंनि ओनसोलाव नोंथां नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथांमोननि ओनसोलाव हेलौ। नोंथाङा खोनादों ना? हेलौ। हेलौ। नोंथांनिया। औ नोंथांनाव नेटनि प्रब्लेम जादों नामा?
हेलौ।
औ खोनादों नोंथां आं नों खोनायाखै नामा? हेलौ। हेलौ नोंथां?
औ खादों दे औ।
हेलौ औ नोंथां औ नोंथांनाव आं माने सोंदोंमोन नोंथाङा? नों थांनि ओनसोलाव माबायदि सङो साम आरो सबायखौ? एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ दे फोरमायनानै होनोसै आं बिदि बिदिबालाय जोंनाबो नों दा जेरै नोंथाङा जेरैदों बा म बाय संओ बेफोरबायदिनो ओ जोंनावबो सेम बेफोरबायदिनो संनाय जायो बा नु आङो आंनि जि बांद्राय संफेराखै थेब्लाबो जोंहानि न'खर फोराव ओ जोंङानि ओम बिमाया बा जोंहानि नखरनि बाहाय बाहागिफोरा जेरैबायदि सङो बेफोरखौ आं एसे एनै नुदों आरो बा बेखौ बेफोर बायदिनो बा साम'खौ जोङो जोंनिया नखरनि हख हाखरफोरावबो मोनो नालाय बा न'खरनि हाखरफोरनि सामखौ जोङो ओ खननानै ओ लाबोबाय लाबो लाबोनानै बिनि उनाव सामखौ बा बिनि गाज्रि मैलाफोरखौ दहुननो थाखाय जोङो हरसेबो बा ओ हरनै बेफोरबायदि सोमना दोननाय जायो। ओ बबेबा मोनसे आइजें। फोराव बिनि उनाव सोमना दोननानै जोङो जेब्लास जानो गोनां बै जानो गोनां खालि बे साम'खौ जोङो सोमनायनिफ्राय ओमफ्राय ओ मबेबा मोनसे आइजेंआव दौनानै जोङो। ओ मोजांयै सुना लाग्रोबाय दैजों। सुना लाग्रोनायनि उनाव बेखौ आरोबाव जोङो मा खालामो जों साम' खौ ओ मोजांङै सुनानै बिनि उनाव आरो बिनि मैलाया जुदि खारजोबाब्ला बे खौ जोङो गोखैजों बा ओ निम्बु होननानै बा बबेबा मा होनो खामब्रें गाफोर होननानै नों नोंथाङा होननाय बायदि बिदिनो बेफोरबायदिनो जों सु सुनानै लानाय जायो। ओ बिनि उनाव खननै खन्थाम खननै खन्थाम फोरबायदिनो मोनसे आइजें लानानै बे आइजेंआव आखाइजों थिगसे मा होनो गोसायै नारदाबनानै बेखौ जोङो हुनाय जायो औ। हुनाय जायो बेनि उनाव हुनायनि उनाव। ओ सुस्रनाय जायो आरो नेक्स्ट बेफोर बायदिनो। हुनाय जायो खननै खनथाम बेफोरबायदि हुनानै। सुस्रलाय हुनानै सुस्रलाय बेफोरबायदि खालामनाय जायो आरो। बेनि उनाव जुदि साम'आ जुदि जोङो साम' ओ गाज्रि मैलाफोरा ओं ओंखार जोबनानै साफा जायोब्ला। बा बिनि मैलाफोरा ओंखार जोबोब्ला बेखौ जो सा साफायै सुनानै मोनसे आइजें दोननाय जायो आरो फ्राय बेनि उनाव जोङो मा होनो बे खौ सुनायनि सिगाङावनो जोङो फार्स्टआवनो बै सामनि। ओ बा दाखोन बा बेनि बै खिथुनि। बा ओ बिजौखौ बेखौ। दानना लाग्रोनाय जायो आरो। फार्स्टावनो बे दाना लाखांनायनि उनाव ओ खायसेया दानना ला खांनायनि उनाव सुयो आरो खायसे आरो दान खांनायनि उनाव सुफुंनाय जायो आरो।
औ औ माने ओनसोल लायो औ। औ औ।
औ।
औ।
सबाया एसे रुनाय बायदि जायोब्ला एसे दांनायनानै जों जुदि